हेल' औ नोंथाङा हेलौ खोनादोंना नोंथां हेल'
नोंथाङा खोनायासै नामा
औ दाथो खोनाबाय
औ
अब्ला नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ
जिरायनानै दंथ'यो
आ नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला जोङो माखासे आयदायाव सावरायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
आ अब्ला आं सानदोंमोन जे नोंथाङा जुदि फ्रिब्ला जोङो ससियेल मिडियानि सायावहाय सावरायनो ओ सावरायनोसै होननानै आं सानदोंमोन आरो अब्ला दा आङो नोंथांखौनो गिबि माने ससियेल मिडियानि आं मोजां गाज्रि फारसे फोरमायनो थाखाय आं खाव माने नोंथांनो खाबुखौ होनाय जाबाय
औ जोङो ससियेल मिडिया होनोबा फारसेथिं नायोबा जोंहा गोबां मुलाम्फा जायो ससियेल मिडियाजों आरो फारसेथिं नायो जोंहा गोबां गाज्रिबो बुंनांगोन नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनागासिनो औ
औ ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जों गोबां ओ नुयि जाथायफोरखौ बा बेफोरबायदि गोबां नुयि जाथाय आरो खोनायै जाथायफोरखौ जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयैबो जोङो नुनो मोनो बा खोनानो मोनो नङा होमबा नों थां ओ जेरावहाय जोङो ओ बेफोरबायदिनो ओ दैबाना जानाय बा बेफोरबायदिनो अनेक ओहो एक्सिडेन्टफोर जानायखौ जोङो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों जोंनो जोङो नुनो मोनो
औ
औ बिनिफ्राय जोङो आरो ससियेल मिडिया होनोबा जोङो गोबां खामानि बो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो मोनसे बिननेस बा मोनसे बेफार फालांगिबो मावनो हायो ओ जेरै जोङो मोनसे बेफार फालांगि मावनोबा ओ फोरबायदिनो ससेल मिडियानिजों हगारबाथाय जोङो बयबो नुनाय बायदि जोङो मोनसे बिजनेस बा बेफोरबायदिनो जोङो मावनो हायो आरो
आरो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो जोङो मोनसे ओ खायफा खायफाया ससियेल मिडियानि थ्रुयैनो गोबां रां खामायनो हायो बा खायफाया बेफोरबायदि ओ रां आरजिनाय लामाखौ खायफा खायफाया नुवाखैबो जानो हागौ ओ
औ खोनागासिनो औ नोंथां
औ ओ जोङो बुंनांगोन ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो मोनसे ओ सोलोंथाइबो लानो हायो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
औ बेफोरबायदिनो अनेक रोखोमनि जोङो ससियेल मेडियानि गेजेरजोंनो जोङो खामानि बा हाबाफोरखौ जोङो मावनानै लानो हायो आरो
उम
ओ नोंथाङा फंनैसो फोरमायनो हागोन नामा
ओ औ नोंगौ नोंथाङा माखासेखौहाय बुंनायाथ' नोंगौ आंनि हिसाबै ससियेल मिडियाया गोदान मुगानि जिउनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै दङ आरोना जेन' दिनैहाय गोरलैनिफ्राय लानानै गेदेरसिम बयबो ससिल मिदियाखौहाय बाहायो बायदि रोखोमनि पिकचार नायनो बा मुभिस नायनो बा इनफरमेसननि थाखायबो जों ससियेल मिडियाखौ बाहायनाय जायो जेखौहाय जोङो मानसिफोरनि खुगाजों खोनानो मोना बेफोरबायदि ओ जोङो ओ निउसफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि दुवारै जों गोख्रैनो मोनो आरो बियो मा मोनसे अनलाइन ओ माने बियो स्टेज होननानै बुङोब्ला जेरावहाय सुबुंफोरा रायज्लायनो हा हायो आ सा ओमफाय ओ रायलायनो हायो आरो मा लोगो माने लोगो मोनाब्लाबो जोङो जेरै नोंथांजों आंजों बे समावहाय आ बेबायदि जोङो डिसकास खालामनो हादों सावरायलायनो हादों बेबायदिनो जों ससियेल मिडिया प्लेट फ्रमनि दुवारै जों गोबां खामानिखौ जोङो मावनो हायो आरो आरो बेबायदिनो आ ससियेल मिडिया होनोब्ला ओ ससियेल मिडियानि सोमोन्दै मोनसे मोजां बाथ्राया जादों बियो ओ ओ बेनो जादों आरो बेसेबां गोख्रै आरो माने गोरलैयै जोङो थाबैनो जोङो रायज्लायलायनोबो हायो आरोोना जेसेखि गोजान जाया जाया मानो जोंनि डिस्थेनजफोरा ओ जोङो ससेल मिडियानि दारै जोङो थाबै नो लोगो मोनलायनो हा हानाय बेबायदि जाबाय जोङो गोदो समावहाय जोङो नायोब्ला जेब्ला ससियेल मिडिया गैयामोन बा मबाइलफ्रा गैयामोन बे समावहाय जोङो लिरनानैसो जोङो बेसेबा गोबाव जोङो नेनांगौमोन बे समाव जाम बेबायदिनो पस्ट अफिसनि दुवारैसो जोङो जगाजग खालामनांगौमोन ना दा जोङो नाथाय दिनै थाबैनो जोङो माने बेफोरबायदि प्रसेसखौहाय जोङो गारनानै दिनैहाय मोजांथार जोङो बे ससियेल मिडियानि दुवारै जोङो लोगो मोन माने जोङो इनपरमेसनफोरखौ जोङो थाबैनो ओ जोङो माने हरनो हायो आरो जोङो रि सिभ खालामनोबो हायो दा नोंथाङाबो ओ ससियेल मिडियानि माखासे ओ गाज्रि आरो मोजां बेनि बिसय एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ नोंथां थारैनो। ओ जोङो ससियेल मिडियाखौ मोजां होनोबा जोङो ससियेल मिडिया जों मोनसे सोलोंथाइ बा मोनसे गोबां खामानिखौ ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंथाइबो लायो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो अनलाइन खामानिफोरखौबो जोङो माखासे नांगौखिनि खामानिखौबो जोङो मावनानै लानो हायो।
नोंगौ।
औ बेफोरबायदिनो जोङो आरो ओ गोबां नानै लानो हायो ससियेल मिेडियानि गेजेरजों बा बेफोरबायदि ओ बेफार फालांगि मावनायखौबो गोबांखौनो नुनो मोनदों ससियेल मिडियानि गेजेरजों।
आरो ओ खायफा खायफाया बेफोरबायदिनो भिडिअ बा रिल्स बानायनानै ससियेल मिडिया जों हगारनानै बेफोरबायदिनो रां आइखौबो जोङो नुनो मोनो। ओ गोदोहाय गोदोहाय ससियेल मिडियाहाय बारा सोलियामोन, आथिखालनि मुगायाव ससियेल मिडियाायावहाय गोबां रोखोमनि ओ जानाय जाथायखौनो जोङो नुनो मोनो जेरै ओ खोनायै जोङो नुयै नुफेरि जाथायफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि थ्रुयै जोङो नुनो मोनो आरो बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि खोथाफोरखौनो जोङो मिथियै खोथाफोरखौबो जोङो ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो जोङो मिथिनो हायो आरो।
ओम ओम।
औ बेफोरबायदिनो जोङो ससियेल मेडियाखौ गाज्रि होनां होनोब्ला ओ जायफोरा ओ बेफोरबायदिनो ओ गाज्रिखौ आङो बारा नुवासै, ओ मोजांखौनो आङो खोब ओ नुदों आरो नोंथां।
औ। आ नों नोंगौ नोंथाङा जे फोरमायबाय बेखौ मिथिनानैहाय आं माखासे आरोबाव बुंनो सानदों जेरै ससियेल मिडियाया जोंनि ओ जोंनि सायाव मोजां आरो गा गाज्रि गा ओ गोहोमखौ खोख्लैयो नङा होमबा बियो माने दिनै लाइमोन ओ लाइमोनफोरनि जिबनावबो गोबां जोङो ससियेल मिडियानि ओ दुवारे माने गाज्रि मावनायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बायदि रोखोमनि बिदिनो ओ गोबां थगायज्लायनायबो जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो गोबांथार माने साइबार क्राइमफोरखौबो जोङो नुनो मोनो ससियेल मिडियानि दुवारै। ओ दा जोङो माने बिनि नेगेटिभ साइडआानो बेनो जे जोङो मानसिखौ नुवाब्लाबो ओ जोङो माने बुजिस'नो हायाना। बे समावहाय जोङो ससियेल मिडिया नि दुवारैहाय दिनै गोबां लाइमोनफ्रा गाब्र'नानै दङ बा गाव गावनि जिउखौ खहा खालामनानै दङ। ओ फरायनायफ्रावबो दिनै एफेक्ट जानाय नुदों जोङो लाइमोनफोर जे सेंग्रा सिख्लाफोर ओ दानि जोहोलावफोर सिख्लाफोरा बांसिन मबाइलाव हाय ओ रिल्स बानायनायाव बा ओ बायदि रोखोमनि बिदिनो गेम गेलनायाव हाय ओ बेबायदिनो गोबांथार माने साइद इफेक्टसफोरखौबो जोङो नुनो मोनदों आरो, बेनो आंनि साननाय जे माने बियो नेगेटिभ साइड बेयावबो जोंखौहाय गोबांथार ओ खोख्लैगासिनो दङ, नाथाय बियो पजिटिभा बेनो जे जोङो जे जायफ्रा कर्सफोरखौहाय फरायनो हाया जायफ्रा ओ स्किल्सफोरखौहाय रोङा बे रो बे रोङैफ्राबो इउटुबनि दुवारे बा ससियेल मिडियानि दुवारे न'आव थानानैनो ओ रोंनाय सोलोंनाय बेबायदि सुबिदाखौबो जोङो नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो जायफ्रा ओ न'निफ्राय बा बाहेरायाव ओंखारनो हाया जायफ्रा हाउस वाइफ बा ओ बेबायदिनो गोबांथार सोलोंनो लुुबैनाय मानसि नाथाय ओ‌ रांफोर गैया बिसोरबो ससियेल मिडियानि दुवारै गोबांथार अनलाइन क्लासेसफोरखौहाय मोनदों बेबो मोनसे सुबिदा होननानै आं सानो मोनसे गु ओ गुड इफेक्ट ससियेल मिडियानि ओ बेयो प्लेटफर्मा दा नोंथाङा बेबायदिनो माखासे ससियेल मिडियानि दुवारै फरायनो हानाय बा सोलोंनो हा नायनि फारसे माबा मोनसे फोरमायनो हागोन नामा?
बेफोरबायदिनो जोङो ओ अनलाइननि गेजेरजों जोङो सोलोंथाइ लानो होनोबा गोबां सोलोंथाइखौनो लानो हायो जो ङो ओ जेरै-जोङो बेफोरबायदिनो मेकआप फोरनिबो क्लास ओ जोङो सोलोंथाइ लानायखौ जोङो नुनो मोनो। अनलाइन नि गेजेरजोंनो आरो बेनिफ्राय जोङो ओ बेफोरबायदिनो सिलाय मेसिननिबो अनलाइन थ्रुयैनो जोङो ओ बेफोरबायदि क्लास लानायखौ नुनो मोनो। आरो अनलाइननि गेजेरजोंनो जोङो टिबसन बा बेफोरबायदिनो टिबसन अनलाइन क्लास बेफोरखौ गोबां जानाय नुयो आरो।
नंगौ नोंथां।
आरो बेफोरबायदिनो ओ गोबां सोलोंथाइ दंबावो
नंगौ नोंथां। जोङो औ समाय-समायाबो जाबाय नामा? अब्ला औ अब्ला नों नोंथांजों गोबां सावरायनानै मोजां मोनबाय। ओ बे समाव दोनदिनि नामा?
औ औ नोंथां थारैनो गोजोननाय थाबाय।